हेलौ खोनादोंना नों नोंथाङा
ओ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
दङो जिरायनानै।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ जागोन दे होजागोन।
औ नोंथां अब्ला आङो बे सावरायजानो आयदानि सायाव रायज्लायनोसै नोंथां। बिदिनो नोंथां आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
आबाद मावनाय औ रायलाय जायो।
औ नोंथां नोंसा मा मा आबाद मावो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन दे नोंथां जोंहा दा ओरैनो काक्रेल ओमफ्राय भिन्दि लेस्रा बेफोरबायदि आबाद मावगासिनो आरो। ओमफ्राय दा मेसें बो थोराव माने फान्थाव आबाद ओ बिलााहि बे बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो आरो आरो लोगोसे ओरैनो बानलु आबादफोरबो मावनाय जायो।
औ बिदिनो नोंथां बेवहा औ बुंलाय
ओरैनोथ' गोजां बोथोरफोराव लाइ लाफा बेफोरबायद दि मैगङाथ' जोंनाव थाखायो नालाय
औ औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो नोंथां माने बेखौ न' जोहा आबादखौहाय माने न'खराव माने जानो थाखायल' ना बेवहाय फाननो थाखायबो माने गायनाय जायो नोंथां?
अ बेखौ माने जोङो खेथि माने फाननो थाखायबो गायनाय जायो आरो। माने नखराव एसे फैसा थाखानि प्रब्लेम जायो नालाय बेफोरखौनो फाननानै माने एसे न-' खर सुंथानायनि राहा खालामदोंमोन। आरो। फाननानै
औगौ औ नंगौ नोंथां। दाथ' दैज्लां बोथोर न नोंथां। दाथ' नोंथाङा माइ गायगोन ना गाया ओरैनो? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ माय गायगोनना? गाया नोंथां नोंसा?
जोंहा माइ गायो गायनायालाय।
औ। माइखौहाय बोरैहाय गायो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां। माइखौ जोङो ओ फार्स्टआवनो एवग्रोना लाबाय हाखौ।
औ
आरो हा
औ।
हाब्रु माने
औ।
औ औ। औ। हेल'? हेल'? हेलौ?
हा मा होनदों नोंथां नोंथांया एसे